हेलौ।
हेलौ।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
नंगौ माने दिनै आङो नोंथांजों ओ नोंथाङाथ' मिथिगौ ओ बर'नि बा ओ गुबुन गुबुनफोरनिबो माने गोबां दोरोङारि संनाय खावनाय जोङो मोननो थाङो। बेबादिनो माने ओ आङो दिनै नोंथांजों संनाय खावनायनि सोमोन्दैनो एसे रायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ। नोंगौ।
बिदिब्ला संनाय खावनाय होनोब्लाथ' जोङो माबा मोनसे ओंख्रि बा बेसादखौ लानानै जोङो ओ जाबादि सारायाव दै एबा नांगौ रोखोमनि संख्रि बानलु होनानै बेखौ मोनहोनायखौनो जोङो संनाय खावनाय होनो। थारमाने आङो नोंथांजों जा ओ मोननै मोनथामजो ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदोंमोन। माने नोंथां नोंथांमोननिथिं माबादि सङो बेफोर खौहाय। ओ गिबियावनो गिबियावनो आङो लानो सान्दों नार्जिजों अमा संनायनि सोमोन्दै।
औ नंगौ।
नंगौ नोंथाङा गिबियावनो एसे औ।
औ औ। ओ माने जोंथ' बयबो मिथिखायोना मा ओ नारजिखौ ओ फाथोजों फोराननानै बानायो।
नंगौ।
औ ओ जोंनिथिंजाय ओ माबाखौ ओ नारजिखौ ओ अमा अमा गोरानजों जायो जानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय अमा गोथांजोंबो जायो। औ ओम फास्ट तावनो माने आं नोंनाय बायदि बुंनि माने फार्स्टावनो औ फार्स्टआवनो जोंनिथिंजाय फार्स्टावनो अमा बेदरखौ माने एवनानै लायो ओमफ्राय खौ दै होनानै। मोजाङै एवफ्रामनानै दै होयो दै होनाय बिनि उनाव एसे ओ माबा सम थानायनै ओ बेखौ बेयाव ओ नारजिखौ होयो। नारजिखौ होनानै ओ ओ नारजिखौ होनानै ओमफ्राय ओ बेयाव ओ अनगुन दैफोरखौ होयो अन गुन्दै होयो ओ उनाव खारदै होयो
नंगौ
औ जोंनिथिंजाय माने बिदिनो औ बेबायाददिनो सङो औ
खौ आं नों नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों गिबियावनो माने जोङो नोंथाङाथ' मिथिखागौ नारजिखौ माबादि बानायनाय जायो
औ नंगौ
ओ फाथो बिलाइखौ माने खानानै फोरानना दोननाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ
नंगौ बियो जेब्ला रानो बेखौ जोङो मावना बा गंसे प्लास्टिक बा गंसे जलंगायाव सोनानै दोनो आरो बेनिफ्राय जुदि जोङो ओ ओंख्रिखौ संनो सानो होमब्ला बेयाव माने गिबियावनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माने अमाखौ एवनानै लाग्रोयो एसे बेनि उनाव ओ सारायाव आरो बे बेनि उनाव बे एवनानै बेयाव माने नारजि बेखौ सोमनानै दोननो नांगौ आरो एसे सिगाङाव बेनि उनाव बेखौ सोमनानै बेयो एसे रुइ रुयोब्ला बेखौ बेखौ माने एसे हास्लाब नानै होयो आरो अमा एवनाय सारायाव बेनि उनाव बेयाव संख्रि बानलु नांनाय मथे बेयाव होयो आरो दै होनानै बेखौ दसे गोदो होनानै फोमोननाय जायो आरो नाथाय ओ नोंथां नोंथाङा बुंदों अन गुन्दै नाथाय जोंनिथिंङै अन गुन्दैखौ होनाय आं नुनो मोनाखै आरो बेबायदि
नंगौ
नंगौ बेनि ओ बेनि उनाव ओ आङो मेवा गोखै ओंख्रिजों अनला संनायखौ नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ मिथिगौ।
औ अब्ला बेनि बागैनो एसे सावरायनो सानगोन नामा नोंथाङा?
औ ओ माने ओ माबाखौ मेवायखौ ओम जोंनिथिंजाय औ। माने माबा बयाम बयामफोराव प्लास्टिकनि बिदिफोराव लाखिनाय जायो।
नंगौ।
औ ओमफ्राय बेखौ संनायनि संनाय समाव बेखौ बे बयामनिफ्राय ओं माबानानै ओ माने एवनानै लायो ओमफ्राय एवनानै बेयाव ओ गोदों जानायनि उनाव ओ अन गुन्दै होनानै बेयाव जि होयो ना नाफोरखौबो होयोना। ना नाफोर होयो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बेदरफोरजोंबो जायो नालाय ओमफ्राय बेदरफोरखौ बेयाव होयो आरो। सोरबा सोरबा माने एवना नैबो होयो आरो सोरबा सोरबा बिदिबो होयो गोथांखौनो औ।
औ बेबादिनो जायो आरो ना।
औ बेबायदिनो।
नोंगौ माने ओ जोंनिथिंबो बेबादिनो मेवा गोखै होनोब्ला जोङो ओ जाथोसे औवानि उन्दै उन्दै माने औवा फिसाखौ लाबोयो आङो मा औवा होनोमोन बेखौ बावबाय। बेनि उनाव बे खौ माने जित नानै ओ
थिंगौ।
फिसा फिसा हानानै एबा रखायनानै बेखौ भयामाव नोंथां बुंनाय बाददिनो माने भयामाव दोननाय जायो। ओ बेयाव सोरबा फोरा एसे दैबो होयो आरो सोरबा गोरानबोदिनो आरो बेबा नै बेयाव ओ जोंनिथिंजाय दै होयो आरो बेखौ। बेनि उनाव बेखौ ओ दानथामसो बा दानब्रैसो देरनानै बेखौ मोननाय बादि दोनो आरो।
औ नंगौ।
अ अनला संनाय अनला सं माबायदि सङो होनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो माइरंखौ दसे सोमनानै दोननो नांगौ। बेखौ रुइयोब्ला ओ बेखौ ओ रुइखांनानै बेखौ माइरंखौ दिखांनानै ओ सिगांथ माने गोदो उवालाव देनाय जायोमोननो। बेनि उनाव आथिखालाव थ' माने उवालखौ बांसिन नुनो मोना। ग्राइनडार जोंसो माने देग्लिनानै देग्लिनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनाव ओ बे बेखौ देनानै लानानै ओ सारायाव दै होनानै बेयाव माने ओ बै देनाय अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बेनि उनाव बेखौ ओ मेवा गोखैखौ बेयाव होनाय जायो। बेनि उनाव याव ओ जुदि नोंथाङा गोरायना एबा बेलेग गुबुन ना होयो बा बे दर होयो बेयाव होनो हासिगोन आरो बेनि उनाव बेखौ संख्रि बानलु होनानै फोमोननानै सङो आरो बेखौ बेबायदिनो गोखो
औ नंगौ।
नंगौ आरो बेबादिनो जुदि मेवानि खोथा बुङो मेवाखौ ओ बेबादि गोखै दोनालासे माखासे मानसिफोरा एबा ओ सुबुंफोरा गोथाङै गोथाङै बे खौ माने दालिजों एबा खारदैजों जानायखौ नुनो मोनो आरो बेदरजों औ बेखौनो माने ओ बेबादिबो जायो आरो गोहैखौबो माने ओ गोबांखौ आङो ना गोरान एबा नाफामजों माने गोखैयै रुसिब बानायनानै जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ ओ खांख्राइजोंबो जा जानो हायो बेखौ। जोंनिथिंजाय खांख्राइ जों बिरानो औ।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ।
खांख्राइजों माबादि संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
औ। माने ओ गोखांख्राइजों ओम बो ओ माबाया माने ओ ए मेवाइखौ दैयाव होनानै बिदिनो ओ दसे सम थानायनि उनाव बेयावनो खांख्राइफोरखौ खांख्राइ एबा ना नाब बो होनो हायो। ओमफ्राय खांख्राइ होयो आरो बेयावनो नांगौ बायदि संख्रि बानलु ओमफ्राय हायजें सामब्राम गोजा बेफोरखौ होनो होनानै बिदिनो जायो आरो।
नंगौ
औ
बेबादिनो आरो गोबां जोङो ओंख्रि एनला मोननो हायो जायखौ जोङो गोथावैनो माने संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
औ बेबायादिनो गोबां दङ, जेरै रुसि संनानै जानाय, बा एवनानै जानाय एवफ्रामनानै जानाय।
औ नंगौ।
आव औ लाइ बिलाइयाव माने हमनानै जानाय। आरो खाव नानै जानाय। गोबां रोखोमनि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
औ बेबादिनो आरो जोङो ओ बबे ओंख्रिनि संनाय खावनायखौ सावरायनायसै।
ओ नोंथांमोननि ओ माबाथिं ओ-ओ साम' आरो सबायखौ माबायदि सङो आब'?
औ नंगौ नों थां साम'जों स' बाय संनायखौ बुङोब्ला। ओ गिबियावनो जोङो। ओ सबायखौ ग्राइन्दार एबा अवालाव देनानै लाग्रोनो नांगौ।
औ नोंगौ।
बेखौ ओ दैयाव होनो नांगौ आरो बे दैयावनो होनानै खारदैखौ एसे होनो नांगौ बेयाव सारायाव। बेनि उनाव। ओ साम'खौ साम'आबो माने गोबां रोखोमनि दङ।
औ नंगौ।
गोलाव खननैसे आरो मोनसेया थुफ्रा रोखोमनि आरो गंसे जाथोनि गिदिर जाथोनि साम' लादाय होनो। आरो बेखौथ' माने आं सबाय जों जानायखौ नुनो मोनाखै।
औ
बेयो माने थुफ्रा मिडियाम साइसनि साम'खौनो जायो ना नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
नंगौ बेखौ माने सारायाव सबायाइ गुन्दैखौ होना खारै होना। बेयाव माने साम' खौ गोबाङा माने एसे ओ सारायाव जे दुंहाबनायबा एवनानै लायो आरो। थावहोआलासे बेनि उनाव बेखौ खौ बेयाव सारायाव होबाय। सबाय होनायाव। बेनि उनाव बेखौ होनानै बेयाव नो माने संख्रि होबाय।
औ नंगौ।
ओ बेखौ बेबादिनो गोदो होनानै संनाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
नोंगौ।
औ।
अब्ला नोंथांजों माने संनाय खावनायनि सोमोन्दै रायलायना जोबोद मोजां मोनबाय। औ आसा खालामो नोंथांखौ उनाव आरो लोगो मोनगोन होननानै। अब्ला दिनै दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ। औ। जागोन।